खोनादों ना?
नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनागासिनो आंबो।
औ। दायो आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बे आय दायानो जाहैबाय जोंना आबाद मावनायनि सायावहाय। मा मा आबादखौ जोङो मावो आरोबा बेफोरखौ माबोरै मावो बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायदिनो बिदिब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां हायो।
बिदि नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथां।
औ जों आबाद मावनायफोरखौ आरोना जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा मा मा आबाद मावनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंलाङो आरो बेबायदि नङा होमबा औ। दा जों बिदिबा जोंनि गोदोनि समाव माबोरै आबाद मावो आरो बे आबाद मावनाया जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ माबोरै मदद खालामबोदों बा रांखान्थियावनो होन बा जोंनि देहा सावस्रि फोरावनो होन आरो आथिखालाव जों माबोरै आबाद मावो आरो जोंखौ आथिखालावहा माबोरै जोंखौ मदद होयो आरोना बेनि सोमोन्दै जों एसे सुंद'है एसे बुंफोरलायनोसै दा बिदि होनो ब्ला जों आबाद गुबै आबाद होनोब्ला जोंहा माइनि आबादानो जाहैबाय
औ नंगौ
माइनि आबादजों लोगोसे जोंहा आरो बायदि बायदि जों आबाद मावो जेरै जोंहा मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावो जों मैगं थाइगं होनोब्ला जोंहा बोथोराव बोथोरनि जायो ओ बोथोरनि आलदा आलदा बो नि आलदा आलदा जोङो मैगं फोरनि आबाद मावो आरो बेजों लोगोसे जे जोंहा माखासे आबादारिफोरखौ जोङो गेहुफोरनि आबाद मावनायबो नुदों गोजां बोथोराव मेसें बोथोरफोरावहाय आरो बिनि उनाव आरो मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोराव गायनाय माइ दं मोनसे जायखौ जों बर' माइ होनना बुङो नङा होमबा औ बे माइखौबो गायनायखौ जों नुदों आरो मा माखासे आबादारिफ्रा जुखामनिबो आबाद मावो आरो बेबायदि आरोना नाथाय ओ बेफोरो आथिखालावसो मावनाय नुनो मोनो आरो नाथाय गोदो गोदायनि सुबुं फोरा बांसिनानो जोंहा बांसिनानो जोंनिया ओंखाम जाग्रा नालाय जोंनि जायगानि सुबुंफ्रा ओंखामखौनो बांसिन जों जायो जायो बा ओंखाम बा माइरं गैयाबानो जाया बेबायदि आरो ना जोंना बेखायनो जों माइनि आबादखौनो जों मोजां बा गुबै आबाद होननानै मावोमोन आरो गोदो दा गोदो जों माब्रै माइनि आबाद मावोमोन होनोब्ला जोंहा ओ दानि बायदिथ' गोनोखोआरि बिदि बायदि बायदि ट्रेक्टरफोर बिदि गैयामोन दा बेनिखायनो गोदो मोसौ जोंनो गासैबो सुबुंङानो बा गासैबो आबादारियानो हालेवनानै ओ जों गावबा गावनि हाफोरावहा आबाद थिलियावहा माइ गायोमोन आरो बा माइ उनावहा मेसें बोथो राव माय हायोमोन बेबायदिमोन ना औ औ बेबायदिनो बोसोरनि बोसोरसेनि जा माइरं बा माइखौ जों बे आबादजों मोनोमोन आरो न'खरनि गासैबो ओ न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गाैबो बे आबाद थिलियाव थांनानै ओ माइ गायनाय बा हालेवनायखौनो होन खोथिया फुनायखौनो होन बेफोरबायदि खामानिखौ गावबा गाव मावोमोन आरोना आरो बेबायदिनो गामि जों गामि बा न'खरजों गामियावहााय जेसेबां न'खर दं बेजोंनो लोगोसेहै सावरि लिंलायनाय बा बदल थांलायनाय बेबायदिबो मावनाय नुनो मोनोमोन आरोना गो
औ नंगौ नोंथां आरोबाव औ जोंहाथ' गोदो गोदो जोङो बिराद गावबा गाव गावबागाव न'खरावनो मावजोबोमोनथ' बेनि थाखायनो जोङो गोदो हाय नुनो मोनोमोन खि बांद्राय बायलाय-फानलाय बेफोरबायदिखौ सलिनाय नुनो मोनामोन आरो नाथाय दानि समावथ' गोबांङानो बांसिन ओ मावलाबासो बा मावो बेफोरबायदिनि जाहोनावहाय दा जोङो बायलाय फानलाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो दा आबादफोरनि सायावहाय औ
औ नंगौ ओ आथिखाल गोदोबो फानोमोन माल माइफोरखौ माबलाबा माबा फैयो रांखावरिफोर नांगौ जायोबा बा नङाबालाय बहा थो रां मोनो नङा होमबा आबादल'सो मावोमोन दा जिखुनु आलादा खामानिफोरनि थाखायथ' माइ फान्नानैसो रांफोरो मोनो बेबायदिमोन आरो आरो मैगं-थाइगंफोरखौ थ' बोथोरनि बोथोर गायखायो जेरै दा दैज्लां बोथोरावहा खुमब्रा, लाव, जोगोनार दिंखा ओ भल बेफोरबायदि मैगंफोर खौ गायो आरो थाइबें बेफोरबायाददिखौ आरो गायि मैगंफोर होनोबाथ' जोंहा नै हाग्रायाव मोनखायो आथिखालाव बा सिगांनिफ्रायनो दैज्लां बोथोराव जेरै थास' बिसं बिथरराय बिबार बेफोरखौ मोनखायो नङा होमबा आरो दिंखिया बेफोरखौनो
आरो दायो थास'खौबो बांसिन जोंनि ओनसोल जों आबाद मावनायखौबो जोङो नुनो मोनबावसै नोंथां थास'निखौ औ जिहेथु थास' बेदर बा थास' बिबार बेफोरखौ फाननो थाखाय आबादबो मावो आरो
नंगौ दा बे आबाद मावनायनि जोलैयाथ' आलदा जायो। एसे बिलाथिफोरसो बेफोरो नाथाय बांसिन गोथाव होनोब्ला गोाथाव जे हाग्रानि थास'आसो मोजां गोथाव जायो आरो बेबो भिटामिनफ्रा मोजां थायो आरोना बेहाय केलसि बा आइरन बेबायदि आरो बेबायदिनो दं ओ जोंहा आबाद मावनाय होनोबा आरो आथिखालावहा जों माने गोदोनियाथ' बोथोरनि आरो बोथोरावल'सो मावोमोन नङा होमबा दा हमाब्ला जोंनि दुब्लि फोथारा आबाद माइ गायग्रा दुब्लि फोथारा जोंना दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे मोननैयावल'सो माने द'जानल'सो थायोमोन आरो आबादा हमना ला दैज्लां बोथोराव माइ गायबाय ओमफ्राय हाबाय मेसें बोथोराव ओमफ्राय जोब्बाय ओमफ्राय बाखि ओ द' दाना ओरैनो गोगलैना थायोमोन जोंनि आबाद फोथारफोरा नाथाय आथिखालाव जोङो बेबादिखौ एसे खम नुबोदों आरोना मानोना सुबुंफोरा आथिखालाव आबादजोंबो रांखावरि खामायनायखौ नुदों जों बेखायनो बिथांमोना बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावो आरो माइजोंल' बिथांमोना सोनारना थाया आरोना माइनि आबादजोंल' औ जेरै दा दैज्लां बोथोराव माइ गायबाय मेसें बोथोराव माइखौ हाबाय बेनि उनावहाय आरो लोगो लोगोनो बे आबाद फोथारखौ एवनानै हालवनानै ओ बायदिसिना जुखामफोर गायनाय जों नुनो मोनो आरो जुखाम औ नंगौ नंगौ औ सिबिं, बेसर, सबाय बेबायदि फोनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावहा आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो बिनि उनावहाय ओ जेब्ला जुखाम गायबाय जुखामखौथ' ओरैनो नोंथां माव वनो ह जायो आरोना थाम दान बेफोरावनो औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो लोगो लोगोनो आरो आलदा मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय नुयो आरो जों ओमफ्राय बिनि उनाव फाथोफोर गायनाय नुयो फाथो फोनाय औ औ फाथो फैनाय फाथोनि उनावहाय आरो लोगो लोगोनो जोङो माइनि थाखाय दै दैज्लां बोथोर फैबाय नालाय दा दैज्लां बोथोराव आरो माइ गायलायनोसै आरो ना बेबायाददि जों नुनो मोनगासिनो आरोना गोबां
औ बे फाथोआथ' आरो जोंना बिराद मोजां मोनसे आबाद जायखौहाय जोङो बिनि बिलाइफोरखौ नारजिबो जायो आरो बिनि बिगुरफोरा दुरुंफोरनि थाखायबो सलियो आरो बिनि नि मोदोमा जेरै अर सुनायफोरावबो खामानि बेफोरबाय बिराद गोनांथार आबाद आरोखि बेयो मोनसे
नंगौ नोंथां औ माने बुंनो हायो जोङो फाथो आबाद मावोब्ला जोंहा जेबो खहा ज जाया आरोना फाथोआ गासैबो जोंनो होजोबो आरो बिगुरनिफ्राय लानानै नंगौ गन फाथो गन जाबाय औ आरो बेबायदिनो बि बिलाइखौथ' जों नारजि बानायो आरो बिनि सिगांबो जों जाजायोना बिलाइखौ एसे औ
देरसेन होननायनिफ्रायनो जाजायो आरो फिसा फिसा टाइमनिफ्रायनो जोङो बेखौ आरो फाथो दोलोे जे फोरजों खारै होनानैहायबो सङो नुनो मोनो आरो आरो जोंना ओरै आलुनि आबादफ्राबो जेखौ जोङो मेसेंआवहाय गायनाय जायो आलुनिखौबोथ' बिराद आबाद खालामसै आजिखालि
नंगौ दा आरो बे दं मैगं थाइगंफ्रा गोजां बोथोरना बिलाथि बान्दा कबि फुलकबि अलकबि बा ब्रकलिबो गायनाय नुनो मोनो गोबां रोखोमनि ओमफ्राय लाइ लाफायथ' दंखायो आरो जोंहा आथिखलि आथिखालावहा फैबाय गोदान सिना लाय होननाय बा उम बिलाथि लाइ आरोना बे कबि बायदिनो गिदिर गिदिर जायो आरो बे लाय आ औ बे गायनाय नुदों आरो जोबोद मोजां बेफोरो आ जानो थाखायबो मैगंफ्रा ओ गोजां बोथोराव आरो दुन्दियाफोरबो मोननाय जायोना गोबां औ दुन गैयाखौ नोंथाङा जोंनि गोजां बोथोरनि बयनिसायबो बांसिन गोथाव जाहोग्रा ओंख्रिफ्राव गारलानानै होनाय होमबा जों दुन्दियाखौनो बुंजायो नङा होमबा गोजां बोथोरावहा बेखौ मोननाय जायोना गोबां बिबाङावहाय ओमफ्राय जों बेखायनो गासिबो ओंख्रियावनो जों दुन्दिया होयो आरो आरो जेब्ला दुन्दिया होबाय दुन्दिया होबानो जोंहा ओंख्रिया जेसेबां गोथावमोन सिगाङावहा होनायनि सिगाङाव बेनि सायबो बांसिन गोथाव जायो आरो दुन्दिया दुदियानि बे मोदोमनायानो आ आलादा आरोना बेनो मोजां नंगौ आरो बेबायदिनो दं जोंहा आरोबाव ओ जोंहा बे गोलोम बोथोरावहा जोङो बेखौ सबाय बिमा होनना बुङोना थां सबाय बिमानि आबाद मावो
औ जोब जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदिबो मावो आरो
नंगौ नोंथां आरो नोंथां नोंथाङा बेखौ मिथियोना बे सबायबिमा बायदियानो जायो बेगर ओंखारो गोरसि होनना बुङो जोंनि
औ औ मिथियो नोंथां
औ गोरसिजों नोंथां आलुजों ओ थाव एसे होनानै एवना संना दै दै होना संना जाबा बिदै एसे थुब थुब बिदै होनानै जाबा जा गोथाव आरोना बियो।
हुम बिदिब्ला नोंथां जो औ औ नंगौ नोंथां।
नंगौ दे बिदिबा दोनथ'बाय औ दे।